औ खोनादोंना आगै।
औ खोनादों आब'
औ मा खालामदोंबा आगैया दा?
अ आं दायो नै ओरैनोसो दंला बायो जिरनानै।
अ ओरैनो दं आरोना अब्ला जों मोनसे आयदाखौ लानानै साव सावरायनोसै आगै
औ
बे आयदायानो जाबाय दैनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो जों दैया जे जोंनि जिउ औ दैया जोंनि जिउ खुंनायनि आरो देहानि गाहाय आयदा बा दैया जोंनि देहा सावस्रिखौ मोजाङै लाखियो। बेनि सिख सोमोन्दै आगैया एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ औ जागोन अ दै दै बुङोब्लाथ' जों थांना थानो थाखाय जोंनो दैनि जोबोद गोनांथि।
औ नंगौ आगै।
जों मानसिल' नङा आरो मानोना बिदिनो गासिबो जिब जुनार माने जिब जुनारनिफ्राय लानानै फिफां लाइफां दाउमा दाउसा गासिनिबो माने जोंनो दैखौ गो गोनां दैनि गोनांथि जायो आरो
औ थारैनो
ओमफ्राय आरो जोङो दैफोरखौ जोङो बिदिनो मा होनो गोबां इदि खामानिफ्रावबो जों थांना थानो थाखाय बाहायनाय जायो जेरै- मा जि जोम सुनायनिफ्राय लानानै दुगैस्रांनाय मानाय बिदिनो
औ नंगौ।
मा होनो। इदि इदिनो आरो औ संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय औ बेनिफ्राय जोङो दै। फोरखौ माने बिदिनो जायगा लाय लायै जायगा बेलेक बेलेक। दुननाय जायो आरो दैखौ जेरै बिदिनो दैखरफोर नङाबा आरो बिदि फुख्रिफोर बिनिफ्राय दाथ दै मथर ओंखार जोबबाय बिदिनो दै मथर फोरजों। बेनिफ्राय आरो रिंन्दै खरफोरनिफ्राय बेनिफ्राय आरो सोरबा सोरबा बिदिनो दै गैयि जायगाफोरनिया माने। बिदिनो जाम्फै। फोर थांनाय बेफोरनिफ्रायबो लायनाय जायो आरो दैमाफोर। बेनिफ्रायबो दै गैयि जाय ओ दै गैयि मोननो थाङि जायगायाव माने जोबोद खस्थ जायो आरो माने बिदि थांना थानायफ्रावबो लोंनो थाखाय रोगानांगौ जायो बिद ओमफ्राय जानाय लोंनायनि फार जे जि जोम सुनाय थोरसि खुरै दुगैनायनिफ्राय लानानै गासिबो दैफोरखौनो माने रोगाना सो मोननाय जायो आरो। बबेबा बबेबा जायगायाव दा जोंनियावथ बिदि बिसिबां आंखालथ गैया अब्लाबो जोङो नुनो मोनदों आरो बेलेग बेलेग जायगाफ्रावबो बेनिफ्राय आरो जोंनो बिदिनो फोर मावनो थाखायब्ला जोंनो दैनि गोनां। जे अ दै दैया माने जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरो । बेनिफ्राय आब'आबो माखासे खिन्थानानै होदो थि दे।
औ दैयाथ' जोंनि उम जिउ गोनां गासै गासैबो जिबिफोर बिफां लाइफांनि थाखाय जोबोद गोनांथार आय दा दा बे दैखौ जोंनो गोबां गोबां खामानियाव बाहायनो थाखाय बाहायनांगौ आरो जेरै जोंनि साम। बोनि न'आव मावनाय हाबा जि सुनाय बा ओंखाम संनाय, बा जों गुबुन गुबुन हाबानि अनगायैबो जों आबाद मावनायावहाय बाहायनाय ज जायो आरो दा बेनि गेजेराव दैखौ जोंङो मोननै रोखोमाव मोननो। थांङो जेरै गोग्गो दै बा गुबले दै जेरै जोङो गोग्गो दैया माखासे बिथिङाव हेफाजाब होयो। जे गोग्गो दै लोंनायनि गेजेरजों बा साखोन सिखोन दैखौ लोंनायनि गेजेरजों जोंनि देहायाव बा देहाया थाजिम मोनो। हायो आरो। दा बेनि गेजेरजों जोङो गोग्गो दैै दैखौ लोङोब्ला जेरै माखासे बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो हानाय जायो। नाख्रेबग्रा बेरामफोरा जोंखौ, नारख्रेबग्रा बेराम होनबाय जोंखौ गोग्गो दैया जानाव लाखियो आरो दा बेनि अनगायैबो गुबुंले दै बे गुबुंले दैया जोंखौ जेब्ला जोङो माखासे बिथिङाव जोङो गोग्गो दैनि मोननो थाखाय गोबां गोब्राब जायो। दा बैबायदि थासारियाव जोङो माबा। ब्लाबा समाव गुबुंले दैखौ लोंफ्लाङोब्ला जोंनि देहायाव माखासे सानथु हायै बिजानुफोरा हाबलांनानै जोंनि देहाखौ नाख्रेबो आरो। दा बेबायदिनो जोङो बे मोननै बिथिङाव दैखौ मोननो हायो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव दैखौ माखासे सुबुंफोरा फख्रि बा गोथौ। हाखरबायायदि जावनानै। बा दैखर बा थिंखल बे फोरबायदिनिफ्राय दिहु फुनानै लायो आरो। दा लानायनि उनावबो माखासे। जे दैफोरा आइरन गोनां बा सोरनियाबा आइरन। गैया दा आइरन गोनां सुबुंफोरा जोंनि दैखौ गोग्गो खालामनो थाखाय फिल्टार खालामनानै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आगै। दा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि रोखोमनि दै खौ बा बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आगै बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ जोंनि जोंनियावथ' माने बे जोंनि जोंनि जायगाजराव माने। दैया मा आइरन गोनांसो आरो माने जोंनिथिंजाय आयरन गैयि दैखौ मोननाय जाया आरो। बेखौ जों माने थोरसि थ सुनाय जि जोम सुनायनिफ्राय लानानै गासिबो खामानियाव बाहायनो थाखायबो जोङो दैखौ सरनांगौ जायो आरो। औ दै सरनो बिदि इदिनो होम फिल्टार गिदिरफ्रावबो इदिनो बाला एसे अन्थाइ एसे मुस्रि होनानै जोङो बि बेखौ दैखौ सरनाय जायो आरो जाहाथे आइरनफ्रा माने सर मा होनो आलादा जायो आरो जों गोग्गो दै मोननो हायो बेनि थाखाय आरो बेनि ओमफ्राय आरो दाथ जों इदिनो गामि गामि वाटार साप्लाइ इदि जाजोब्बाय नालाय
औ थार
फ्रायबो बेनिफ्रायबो जों दैखौ गोग्गो दैखौ मोननाय जायो आरो दानिया औ दैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बिदिनो बांद्राय दैयाबो माने जोंनि थांना थानाय जिउआव माने खहा लाबोनो हागौ आरो।
औ
बांद्राय बिबांनि दै अखा दैबाना जायोब्लाथाय ओरैनो दैबाना जानानै बिदिनो न'फोर लोमफैनाय लामा खुरखानाय दालां बायनाय जोंनि माने नेम जोंनि गामियावनो बिदि जाथाया जाबाय थायो आरो दा सिमबो बिदिनो लामा। फा मोजां नङा बिनि बे सोरनिबा सोरनिबा नफ्रानो लोमजोबो थानो जायगा गैया बिदिनो दाउ अमाफोरा दोननो जायगा गैया हरनि बिदिनो एकथा दुइथा फोरबाबो मालायनाव थांनांगौ गोनां जायो दैलामा सेरसेेरफोरनिया बे दि माने बांद्राय दैया। माने जोंखौ बिराद खहा खालामनो हायो आरो बिदिनो आबादफोरखौबो लोमस्रावजोबफैयो इदिनो मालाबा समफ्रावथ गायखानाय माइफोरखोनो खुरखानानै बुखारनानै लाङो बेनिफ्राय आरो माइ गायग्रा दुब्लि फ्रावनो बिदिनो अबेबा बाला गोजौ खालामना गालाङो बेनि फ्राय आरो अबेबा जायगायाव माने गोथौ हाखरबायदि खालामनानै जालाङो बिदिनो आरो
औ दा अब्ला आगैमोननिथिं बेबायदि थासारि सोमजियो आरोना गोबां बिबांनि दैबाना जायोब्ला दा गैया बेबायदि दैबाना जानायनि। गेजेरजों बा मा बाय मुलाम्फा। फा मोननो हायो बा माखासे बिथिङाव माबायदि जोंहा खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो फोरमायनो हागोन ना आगै औ
दैबानाया मुलाम्फा होनोब्लाथाय माने जोङो दैबाना फैयोब्लाथाय माने बियो गोबां बिबांनि फुलुं आरो हासारफोरबो लानानै फै खायो आरो दैजों लोगोसे अ बेनिफ्राय गायग्रा हा दुब्लिफ्राव माने रानसारना गालाङो बेफ्राव जोङो आबादफोर माइ फोर गायोबा गोबां बिबांनि माइफोरबो मोननो हायो आरो आरो बिनिफ्राय जोङो बिसोर बे दै बानाजोंनो गोबां बिबांनि नाफोरबो बुखारनानै लाब थायो जायखौ जोङो हमनानै गोरलैयैनो मोनजायोबो आरो बेनिफ्राय खहा बुङोब्लाथ' बेनोसै आरो बिदिनो लामा फोर सिफायलांनाय माखासे माथावरि बायनाय बिदिनो हागर खुरखाना गालांनाय अबेबा मोजां हा। फोरावनो मा होनो बालाखौ फब फिनना गालांनाय जोंनि आवथ बे जों गोदो फरायग्रा एल पि स्कुल दंमोन जे बेफोरबो माने दायो दैबानाजों माने अबस्थ फिथसा गैला आरो बाला फब फैजोब्बाय। माने। हाफ्रानो खोर समान बिदि जाहैबाय माने फरायजाथावानो बिदि नंला आरो माने अखा हायोब्लाथ स्कुलानो बन्द जानांगौ जायो।
औ औ अब्ला गोबां खहा आरो माखासे बिथिङाव मुलाम फाबो मोननो थाङो जोङो ना आगै औ। दा जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि खहा। खौ एसे माखासे बिथिङाव ओनसोलफोराव नुनो मोनो। नाथाय जोंनि बे गामिया नैबे ओनसोलावहाय जोंनि दा ओनसोलावहाय नुनो मोननाय जाया आरो आगै मानो होनोब्ला जोंनि खाथि खाथियाव दैमाफोरबो गैया। दा बेनि अन गायै गुबुन दैमा खाथिफोरनि गामिफोरनियाव बेबायदिनो आगैआ दानि एसे सिगाङावसो फोरमायखांबाय जे दैबानानि गेजेरजों न'। हा खुरखानाय बा न' खुरखानाय बे बेफोरबायदिनो दाउ। सिन दाउला बा जिब जुनारफोरा गोबां खहा जायो। नङा होमबा आगै बेबायदिनो औ माखासे जोंनि बे ओनसोलावबो जे जायफोरबायदि गामिया दैमानि रुगुङाव दङ बेफोरबायदि ओनसोलाव बे। एके। जाथाय बा खहाखौनो जोङो नुनो मोनो
औ औ।
दा आगैया माबाफोर फोर फोरमाय बावनो
अ दायो बेनि अनगायै माने दैबानाफोर जायोब्लाथाय जोङो इदिनो दैबान दैबानाल' न दैबानाजों लोगोसे बिदिनो दाखोर दालाफोरबो फैफायो बेनिफ्राय थाम्फै थुम थाम्फैफोर राबो बारा जायो जेराव दैबाना जाबाय थायो बेयावबो गाज्रि मोनामनाय बेफोर माने बांसिन गोसारो आरो जायनि जाहोनावबो जों बे बेरामफोराव गोग्लैनो नागिरो। बेनिफ्राय आरो लोंग्रा दै मोजांबो मोननो नागिरा आरो बिदि दै
औ औ औ थारैनो आगै अब्ला आगै जोंथ दिनैनि सावरायनांगौखौ सावरायबाय। अब्ला दायो दोनथ जासिगोन नामा आगै?
औ दे आब'।
औ दे होमबा
औ